हेल औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा फ्रि दंबा माने नोंथां मोनसे आयदानि सायाव आङो सायाव आंड़ो सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथाङा दायो फ्रि दंबा माने नोंथांजों मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनोसै आरो नोंथां हेल औ जोङो होमबा जोंनि आयदाखौ जों माने जोंनि बर' समाजफ्रा दायो जोंनि जुगाव बा जोंनि बर' समाजफोराव माबायदि खेला गेलेयो बा खेलाफोरखौ बोरै जौगालांनाय माने गोदो खेलाखौ बोरै गेलेयोमोन दा आरो बि जौगालांखो बेफोरनि बागै एसे सावरायलायनोसै नामा
औ जागोन दे नोंथां
औ गिबियाव होनबा नोंथाङा बुंग्रोगोन ना आं एसे फोरमायलांग्रोनांगौ नोंथां
नों फोरमायग्रोदे नोंथां नों मा सानदों
औ औ जोङो खेला होनोबाथ' जोंनि बर' समाजनिखौ आं बुंनोसै आरोना नोंथां गोदोहाय जोंनि बर' समाजाव माने जों माने माबायदि गेलेना फैदोंमोन बेफोरनि बागै आं एसे फोरमायनोसै नोंथांनिसो अ जोंनि माने जोंनि बर' समाजाव होननानै बुङोबा खेलाफोरखौ खौ लानानै बुङोबा जोंहा बर' समाजावबो माने गोबां खेलाखौ माने बर' सुबुंफोरा गेलेनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना गोदोहाय बिदिनो दाथ' गोबां बिदिनो खम जाबाय होननानै बुंनो हायो दानि गथ'फोराथ' आरो जों मबाइल फोराव माने मबाइलफोरजों गेलेनानै थायो होननानै बुंनो हायो आरो दा बिदिनो मबाइलफोरावबो गोबां खेलाफोर गेलेग्रा दं नालाय माने दानि गथ'फोरखौ जों मबाइलाव गेलेना थायो होननानै बुंनो हायो आरो बिनि अनगायै जोंहा गोदोहाय बुङोबाथ' जोंहा जोंनि बर' गथ'फोरा गोबां बिदिनो बिदिनो मबाइलफोर गैयामोन नालाय गोदोहाय बिदिनो खेला खेला गेलेनानै जों समखौ बारहोयोमोन होननानै बुंनो हायो आरोना बिदिनो जोंहा गोबां खेलानि आं खेलाखौ मोननैसो नाम मख'ना होनि नोंथांनो जेरै जों माने खेला होनना बुङोबा जोंहा बिदिनो काबादिफोरखौबो जोंहा गोदो बोनो गोदोनि निफ्राय गेलेनो नुनो मोनखादों दाथ' गोबां बिदिनो जौगालांबाय होनना बुंनो हायो काबादि खेलाफोरखौ इन्टारनेसनेल गेलेयो होनना बुंनो हायो जों बेनि अनगायैबो जोंहा बिदिनो फुटबलफोरखौबो जोंहा गोदोनिफ्रायनो गेलेखायोमोन जोंनि बर' समाजफोराव माने गोदोनिफ्रायनो बिदि फुटबलफोरखौ जों गेलेनाय नुनो मोनोमोन माने गोदोहाय जोङो फुटबल बिदिनो बल गैयाबाबो जों माने नारें नारें जायखौ जों नारें जुम्ब्रा होननानै बुङो जोंनि बर' समाजाव गल गल बिदिनो बेखौ माने जों माने फुटबल गेलेयोमोन होननानै जों माने खोनानो मोनो आरो गोदोनि सुबुंफोरखौ बिनि अनगायै जोंहा ओरै रेदि खेला जायखौ होनो रेडि होननानै बुङो जायखौ बेखौबो जों माने गोदो गेलेयोमोन होननानै। नुनो मोनोमोन आरो दायोथ' बे खेलाफोरखौ जों माने जोंनि समाजफोराव माने बर' समाजफोराव जों माने बेफोर खेलाखौ जों दायो। गेलेयो बा बिदिनो गेलेनायखौ नुनो मोनला आरो ना बिनि अनगायैबो जोंहा बिदिनो मालबुर जायखौनो मालबुर जाया गले गले बेखौ जों माने गोदोहाय जों माने। गेलेबोयोमोन बा गेलेनाय जों नुनो मोनोमोन आरोना गोदोनि समाजाव आरो। खोनानो मोनोमोन जों गेलेयोमोन होननानै दायो माने बेफोरखौ गोबां खम नुसै बा नुखालानो होननो हायो माने बिदि जों मालबेरि बेफोरनि ज आं दा मोननैसो खेलानि नाम बुंलांदों। बेफोरखौ मानो दायो खेलाखौ माने गेलेनायखौ नुनो मोनला आरो ना नों बिदिनो गोबां नाम माने खेला आं गेलेबोनो मोन्दोंमोन बिदिनो आं दा नामफोरखौ बारा गोसोआव गैला बेखायनो आं नामफोरखौ मख'नो हानाय नंला आरो। आ दानि जुगावनि ओ खेलाफोरखौ होनोबाथ' दायो जों गोबां खेलाफोर गेलेनाय नुनो मोनो नङा होमबा गोदान गोदान। जेरै खक' होननाय खेलाखौ जों दायो एसे आंथ' बारा खोनायाखैमोन बे खेलाखौ दायो एसे गोदान फैदों होननानै। एसे सम जाबाय थेवबो बारा इदिनो गोदोनिफ्राय जों गेलेयोमोन होननानै जों नुनो मोननाय जा जायामोन आरो दायो बेफोर खेलाखौ माने जोङो नुबोनो मोनदोंबा। जौगाबोनाय हादोर हिसाबै जों माने दा बेफोर खेला खौबो माने इन्टारनेसनेल गेलेयो होननानै जों खोनानो मोननाय जायो आरो दायो। बिदिनो मबाइलनि जुगाव नालाय मबाइलफोराव नुनो मोनो आरो। बेनि अनगायैबो जोंहा इदिनो बास्केट बल जायखौ जों बास्केट बल होनना बुङो इदिनो प्लेयार फोर जाहैबाय जोंना अपनेन्ट टिमथिं माने सातजन माबा जोंनि माने टिमथिं सातजन बिदि बायदि। गेलेनायखौ जों नुनो मोनो आरो माने बिदिनो जोंहा भलिबल गेलेनायाव जोंहा बल थरसे नांगौ जायो। जायखौ जों माने गोजौ गोजौ जौआव बुखोनानै गेलेनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। बे बलखौ माने जोङो मा होनो। इन्टारनेस बे खेलाखौ माने जोङो इन्टारनेसनेल गेलेयो होननानै बुंनो हायो। बिनि अनगायैबोथ' फुटबल होनोबाथ' जोंना फुटबला बुहुमनाङैनो। गोबां मुंदांखा होननो हायो बे खेलाया दायो माने खेला जागासिनोबो दं होनना बुंनो हायो जाय खेलानि मुंखौ आं एसे वर्ल्ड काप होननानै जायखौ बुङो जों माने फिफा वर्ल्ड काप बे खेलायानो माने दायो सोलिगासिनो दं। फिनोबो दं होननानै जों बुंनो हायो आरो ना माने जोंनि फुटबल खेलाया माने गोबां इदिनो ओ वर्ल्डावनो गेलेनाय खेला होननानै बुंनो हागोन आरो। बे खेलायाव जोंहा ओरैनो गेलेगिरिफोरा ओरैनो टुइन्टिर फर जायो माने टुइन्टि टु जायो खोमा आं टुइन्टि टु इहाय रेफ्रि थायो जोंहा बिनो माने गल पस्ट मोननै थायो होनजायो जोङो। बेखौ जों आथिंजों गेलेयो होनना बुंनो हायो आरो बेहाय माने टुइेन्टि टु प्लेयार होनोबा जों अपनेन्ट टिमथिं इलेभेन जम आरो मोनसे टिमजों जों माबा ओरैनो इलेभेन बेफोरबायदि जों गेलेनायखौ नुनो मोनो आरो। बेहाय जोंहा सासे किपार थायो प्लेयारफोरा टेन टेन बिदि गेलेनायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेनि अनगायैबो आरो खेला होनोबाथ' बिदिनो गोबां खेला दंबावो नङा होमबा नोंथाङा जेरै जोङो आं खेलाफोरनि मुंखौल' एसे मख'नानै नोंथांखौ बुंनो होनसै आङो जोङो खेला होनना बुङोबाथ' आरो बिदिनो हकिखौबो जों माने खेला होननानै बुंनो हायो। आरो बिनि अनगायैबो जों काबादिखौ जों इन्टारनेसनेल गेलेयो दा जोंनि गोदोनिफ्राय जों मोन गेलेयोमोन होनना बुंनो हायो। बिनि अनगायैबो जोंहा बास केटबल आरो टेनिस बेफोरखौबो जों माने खेला होननानै बुंनो हागोन आरो। बेनि अनगायैबो जोंना माने जेभलिं थ' बिदिनो गोबां नाम दं आं नोंथांखौ एसे बिदिनो नोंथाङाबो एसे खेलाफोरनि बागै एसे फोरमायलांदो दे नोंथां।
अ अ। दा जेरै नोंथाङा बुंदों कि माने फुटबलनि बागै रायज्लायदों ना। जोंनि बर' बर' सेंग्रा बा सिख्लाफोरा दस्रा खेलाव इन्ट्रेस्टा थ था। आङो बांसिनखौनो नुदों आरो फुटबल फुटबलखौ बिराद मोजां मोनो। जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरा फुटबलजों बिराद माने औ औ बेखौनो होनजायो बांसिनानो जोंना फुटबलाव बिराद मोजां जोंनि बर' सेंग्राफ्रा बिराद माने फुरथि दं आरो फुटबल गेलेनायबा क्रिकेटखौ आं गेलेनाय नुफेराखै। एबारा जोंनि बर' मानसिफोरखौ सोरखौबा लामायाव थानानै। लामायाव थांनानै जों क्रिकेट गेलेनाय नुदों होनबा बेखौ जों मा होनो बर' मानसिखौ बिराद खम नुयो आरो खिन्थु फुटबलखौ गामि गामियाव बयबो गेलेयो। बल नो बास्केट बलनो बेफोरबायदि खेलाखौ बिराद मोजां मोनो आरो। बे जोंनि बर'फोरनि बर' सेंग्रा बा सिख्लाफोरनि माबाया मोदोम साइस्थ'फोराबो जे माने मोजां जायोना खि गेलेनो हायो जोंखौ आं माने बायहेरायाव थांनानै फरायहैनानै बेखौ बिराद खोनानो मोनदों जे जों ट्राइबेल मानसिफोरखौ खेलायाव मोजां होननानै सानो बिसोर ओ। जोंखौ ट्राइबेल मानसिफोरखौ मा होनो जुदि माबा स्पर्टसनि कम्पिटिसन खेला गेलेनाय बेफोरबायदि माबाबाथाय बिसोर ट्राइबेल मानसि नायगिरो बिरादनो आं दाख्लैफोरसो बिदि जोंनि इउनिभारसिटिनि फांसनाव लोगो मोनदोंमोन बेबायदि खेला गेलेनायाव बिराद मानि मानसिफोर ट्राइबेल मानसिफोर सोयै सोयै बिसोर खेला गेले आरो देरहानोबो हादों जोंनि बर'फोर दंमोन बांसिनानो आरो फुटबलाव स्पेसिलि बिसोर बिराद ट्राइबेल मानसि ननायागिरदोंमोन स' बेखौ नायनो हायो जे जोंनि बर' समाजनि मानसिफोरा बर' ओ सेंग्रा सिख्लाफोरा बिराद स्पर्टसव मानि मुलि गोनां आरो। जोंनि मानसिफोरा ओमफ्राय जुदि जों नायनो थाङोबा खारनाय मानायावबो बिराद मोजां आरो जोंनि बर' मानसिफोरा ओमफ्राय मेरला खेलानि बागै आं खोनादों फुटसाल होननाय मोनसे खेला खोनाबोदों आङो आं जेखौ आगोल खोनाफेराखैमोन। ओ फुटसालाबो फुटबल बायदियानो लायनो बेखौ मारै गेलेयो मारै मायो बे खौ आं नुफेरबाय ओ नुफेरबायाखै आरो। खिन्थु खोनानो मोन्दों बेबायदि खेलाबो दं होननानै ओमफ्राय जेरै ख ख' ख ख'खौबो खोनाफेराखैमोन आङो मारै गेलेयो बेखौबो मिथिलाय लाङा ओ खिन्थु बेनि बारै आं खोनाबोदों एबाराव थांनानै जेला आं फरायनानै फैदों अब्ला आं खोनाबोदों आरो। बिफोर बारो। ओमफ्राय ओ स्ल' साइक्लिं रेस बेबो बिराद इन्टारेस्टिं मोनदों आरो आं। खौ माने खोनानानै बिराद मानि गेलेथाव मोनसे ओ खेला बायदि बिदि मोनदों आरो स्ल' साइक्लिं नामानो स्ल' स्लाइ ओ स्ला- साइक्लिं खिन्थु गोराबो आरो खेलाया साइकेलाव मा होनो जि बेलेन्स खालामनानै माने लासै लासै थांनांगौआ एसे गोरा खराज खालामनायनिफायसो बांसिन लासै लासै बेलेन्स खालामनानै थांनायखौसो गोरान मोनो आरो आङो ओ बिफोर बायदि खेला दंमोन आरो ओमफ्राय आं जेखौ गेलेयोमोन बे जाहैबाय बेदमिन्टन गोदोहाय बेडमिन्टन बिराद गेलेयोमोन आरो आङो
औ
ओमफ्राय दासो गेलेनाय जाला ओमफ्राय जोङो स्कुल टाइमाव जों ज' ज' गथ'फोर मोनसे खेला गेलेयोमोन ओ दुरुं बारनाय ओ स्किपिं रप स्किपिं रप होननाय दुरुं बारनाय बेखौ जों बिराद गेलेयोमोन बेबो मोनसे आं मोजां मोनोमोन बेखौ गेलेनो आरो औ औ बिदिनो आरो जेरै नों होनदों मार्बलजों गेलेनाय गोदो ओन्दैयाव ओ गामियाव थांबा ओ लोगोफोरजों बा आमाइमोन बिसनि फिसाला फिसाजोमोनजों गेलेनाय जायोमोन आरो दाथ' गथ'फोरखौ फोरखौ गेलेनाय नुला बांसिनानो मबाइलाव हाबसोननानै थायो बिसोर मबाइलाव हाब नानै पाबजिनो माबानो बेफोरखौ गेलेयो आरो ओ दा जेरै ओ फुटबलनि बारैबो रायलायदोंमोन जोङो फुटबलखौ जों नायनो मोनो जे क'क्राझाराव फैनानै मोनसे स्टेडियामाव खेला गेलेयो आरो फुटबलनि ओ बिराद गिदिर टुरनामेन्ट जायोना मोनसे बिराद भिर जायोना बेनि थाखाय ओ टिकेट लानो मानो बिराद खस्थ' जायो
औ औ
बलनि बिराद क्रेस दङ' जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरनाव जोंनि बर' मानसिफोरनाव ओ औ बेनो आरो आं बुंनो थांदों ओमफ्राय
बिदिनो मेलला खेला दंबावो जेनेबा जों मिथिया जानो हागौ ओ किन थु जुदि जो ओ जोङो मानसिफोरा दा जोंनि बर' मानसिफोरा खेला गेलेनायाव बिराद मोजां नालायथो जुदि आरो बिनि बादै जुदि जोङो मा होनो जायगा जायगा बेबायदिनो केम्पिं खालामनानै मिथिहोयोबा मानसि फोरा गथ'फोरा आरो ओ बिनिथिं थांगोन आरो खेलानिथिं बे मबाइलाव हाबसोननानै थानायनिफ्राय बांसिनथ' खेलाजोंनो बेजों फुरथि मोनो बेजों मानसिया ओ देहाया साइस्थ' जायो आरो मोजां जायो नालायथो थ' आं बेखौनो सानो जे गथ'खौ खेला गेले होनाया साब सिन जागोन जे मबाइलाव हाबसोहो नङा होमबा नोंथां औ औ दा जोंना समाबो जालांबाय नै नोंथां
औ औ औ नोंथां दे दोनसै दे नोंथां
औ